हेलौ औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो? ओ ओ‌ औ दा जोङो मेन टपिकआव थांनोसै नामा नोंथां? ओ बर'नि हारिमुनि बागै सावरायनो नामा? मा एसे सानैजों औ।
ओहम बर'नि हारिमु होनब्लाथ' एसे बयबो मिथिखायो ना होमबा नोंथां? जोंनि गाननाय-जुमनाय जानाय लोंनाय आसार-खान्थि, नेमखान्थि, मावनाय-दांनाय बेफोरनो जाबाय जोंनि मोनसे गाननाय-जोमनाय बेफोरनो जोंनि मोनसे से हारिमु नङा होमबा नोंथां? औ बेनि बागै नोंथां एसे फोरमायना होदो सुंद'यै।
नोंगौ जोङो हारिमु होननानै बुङोबाथाय जोंनि बर' समाजनि हारिमु होनो मोन दिन जोंनि गाननाय- जोमनाय, जानाय -लोंनाय, फरायनाय, मावनाय- दांनाय, बेरायनाय बेफोर गासिखौबो हारिमु जोंनि बे हारिमुआव बेरखाङो। थिग बेबायदिनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो जोंना दंखा यो बर' हिसाबै नोंगौ बेफोरबायदिनो जोङो हारिमु होननानै बुङोबा दिनै जोङो बर'नि जिथुनाखि दोरोङारि जानाय नोंथां। जेरै दाउद' अमा नारजि अमा अनला दाउ सबायाइजो दाउ, अमादो अमा बेदरदो नारजि बेफोरो गासिबो जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु एबा मोनसे दोरोङारि जानाय बेफोरखौ बेफोर गासैखौबो लानानै दिनै मोनसे राव जादों। मोनसे हारिमु जादों जेरै सोद्रोम बर' समाज जादों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमु होननानै बुङोबाथाय जोङो दिनै बैसागो बोथोराव जोंनि हारिमु जिथुनिखि खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बाइदि रो खोमनि जोङो दामजुफोरखौ लानानै जोङो जोंनि-जोंनि जिथुनोखि दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजाखौ लानानै जोङो मोसायो जिथुनोखि जोंनि नि जिथुनिखि बर'नि गाननाय दख' ना आर'न नाय गामसा बो बैफोरखौ जोङो लानानै एबा गाननानै जों बैसा‌ बैसागु बोथोराव रंजायो। मोसायो। बेफोरबायदिनो जों बैसागु बोथोराव रंजानानै जोङो जिथु बर'नि जा जानाय जिथुनिखि ब बर' बर' समाज। हिसाबै जों बैसागो बोथोराव डेक्स एकथा जोङो मेगं बुथुमनानै जायो बैफोर बायद नो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' समाजखौ दैदेनबोबाय थादों गासेबो गोदोनि हारिमु हिसाबै जोङो रंजायो मा बायदिखौ एसेफोर हागोन।
मा होन्दों नोंथाङा?
औ नेटनिसे स्ल' जादों नोंथां। नेटदा औ खोनादों मा होनदोंमोन नोंथाङा? हारिमु होनोब्लाथ' जों औ हारिमुआ जाहैबाय जोंनि मोनसे हारिनि मोन से आयना। जायफोर जोङो नायब्लाथाय जों नुनो मोनो गावखौनो गाव जोंहा बेखौ जों फोथांना लाख बे जोबोर गोनांथार माने बे हारिमुखौ जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोंहा बर' हारिया जोंहा निजाहाय जियाय नि दा आलादा जोङो मोनसे हारिमु दंखायो जोंहा जोंहा राव दं मोनसे जोंनि गाननाय जोमनाय जोंहा गामसा दख'ना आर'नाइ बेफोरनो जाबाय जोंनि मोनसे सिनायथि जाय खौ जोङो रैखा खालामनाया जोंनि बयनिबो आखायाव जों बेखौ जों ओ। बयबो गान गामसा दख'नाफोरखौ जों बयबो गाननांगोन खाम, जथा, सिफुं दामनायफोरखौ जों बयबो फोरोंनो सिखायनानै एबा रोंनायफोरा गुबुनखौ फोरों बेफोरखौ जाहाथे बर'नि हारिमु दामनाय देनाय सिफुं सुनाय खाम दामनाय। फोरखौ जाहाथे बयबो रोंनानै थायो बेखायनो सोरबा रोंगौबा गुबुनखौबो दामनो सिखाय खाम दामनायनि आदब खायदाफोरखौ खाम दामनाय सेरजा दामनाय बेफोरखौ माने बेफोरनो जाबाय जोंनि हारिमु आरो सिखायनांगौ गथ' फोरखौबो बेफोरबाय क्लासाव जों होनाया गाहाम नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नों
औ जोंहा ओ खेराइ मो सानाय दं बर'नि हारिमु मेन बागुरुम्बा खानादोना नोंथाङा?
अ नंगौ नोंथां खोनादों।
ओं जानाय लोंनायनिफ्राय जोंहा नै अनलाजों दाउ मा मा खौ मोजां मोनो नोंथां जानोलाय बर'नि ओंख्रै
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाय दिनो जोङो दिनै बर समाजनि जितुनोखि ओंख्रि होननानै बुङोबा जों दिनै अनलाजो दाउ बुंनांगोन, सबायदो बुंनांगोन नारजि अमा बुंनां गोन थिग बेफो बायदिनो जोङो बेनि गेजेरावनो दिनै सबायजो दाव होननानै बुंनांगोन नाफाम होननानै बुंनां गोन दिनै जुदि बर'नि दोरोङारि ओंख्रै होननानै बुङोबा दिनै आंनि जानायाव जेबो आंनि फेभरेटआ जाहैबाय अनलादो दाउ आरो नारजि अनलादो दाउजों लोगोसे स दाउ बे मोननै ओंख्रिखौ आङो जोबोद मोजां मोनो नोंथां जानानै।
औ औ औ
टिग बेफोरबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो गोनो थाखाय माख जोंनो खारै नांगौ जायो बे खारैखौ जोङो जोङो जोंनिनो जिखुनोखि न'आवनो जों बानायनाय थालिरनि खोर खारैखौ जायखौ बुं बुङो जोङो खारैनि थालिरनि जि जोंनि खारै बे खारैया जोबोद पियर होननानै जों मिथिनो मोनो गोब जोबोद गोबाब ओननानै जों मिथिनो मोनो। नोंगौ जों खारैखौ जोङो ओ थालिरनिखौ जोङो दान फायनानै थालिरखौ जोङो जिरनानै जिरनानै सान्दुंआव फोराननानै बेखो सावनानै बिनि हांगारखौ जोङो बिनि हांगार खौ जोङो दैयाव सोमनानै बिनि रोसिखौ जों खारै बानाय जायो बे खारैनि गेजेरजोंनो जो जों अनला ओंख्रि संनो हायो दिनै जों नार्जि अमा संनो हायो जों दिनै सबायदो दाउ संनो हायो आरो बे खारैखौ जों माखासे जों ओ माखासे जोङो लोंनो हायो एबा माखासे ओंख्रिखौलजोङो बेबहार खालामनो हायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
उम
जों आं गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोङो गोबां नोजोर होनांगोना नोंथां। हारिमुखो जों फोथांना लाखिनो थाखाय दा आथिखालावथ' जोङा जोंनि गाननाय जोमनाय होनबाथाय बरनि न'फोरावथ जों दे दानाय लुनायफोराथ जोंहा न'आव बारा दाबांला दानि आइजोफोराथ बारा एसे जि दानायफोरखौ दा नुनो मोनला गोदो गोदाय गोबां दायोमोन दाथ जोआ गोबां गैलानो दानाय नुनो मोनला बेनि सायाव नोंथाङा इसे फोरमायना होदो
नोंगौ नोंथां जोङो गोदोनि दिनाव जोंङो दानाय लुनाय होनोबानो जोंङो गोदोनि दिनाव जोंङो न'खर न'खर जि दानाय नुयोमोन आरो जों दिनैनि दिनाव जों जि दानाय नुनो मोनला दिनै गासैबबो गाननाय जोमनायानो गासैबो मिसिननि जाजोब्बाय इदिनो जोङो न'ख करसेयाव जोंङो आजिखालि जों गामियाव गंसेयाव खोब नुयोबाथाय जोङो गोब जोबोद खम बिबांनि जोङो सि दानायफोरखौ नुनो मोननो एबा जोंनि जि दानायफोरखौ नुनो बो बांसिनानो जोङो हाथाइनिफाय बायना हाथाइनिफाय हाथाइनि गामसा हाथाइनि आर'नाइ आरैनो हाथाइनि आर'नाइ गस्ला एबा माखासे मिसिन जों बानायनाय जोङो खौसो जोंनो दिनै दिनाव गाननो गोनां जायोबा गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै बेफोरबायदि माखासे आजिखालि समनि आंखालाव एबा माखासे फरायनायनि जाहोनाव माखासे जेंनानि जाहोनाव जाहाथे नैफोरबायदि बेफोरबायदिनि थाखायनो माखासे जि दानाय लुनाय एबा गाननाय जोमनाय बेफोरनि जिदोन बेफोरनि बेफोरनि थाखायनो बेफोरदि दानाय लुनायफोरा गोमालांदों खोमा एबा गोमादों खोमा एबा माखासे समजों गोरोबफानो हायियाव दिनै बेफोरबायदि जादों नोमा होननानै आं सानो नोंथां दा नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो दिनैज जोंनि गेजेरावबो एबा जोंनि एरियायावबो बेफोरबायदि गोमालांनायखौ जों दानाय लुनायनि बेलायाव बेफोरबायदि गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों जों गोदो जोङो नुयोमोन उन्दै समाव जों गामियाव एबा जों न'खरफ्रोमबो जोङो जि दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन एबा जों नुबाय थादों थिग बेफोरबायदिनो जोङो दिनै खम बिबांनि जोङो जोंनि एरियाव बा इफोरबायदि गामसा दानाय आर'नाइ दानाय जि दानाय बेफोरबायदिखौ जों नुबाय थादों नाथाय जों हारिमु होननानै बुङोबाथाय जों दिनै गामि गामि जोंनि गेजेराव दिनै खाम दामनो रोङि गोबां सुबुं दं सिफुं सुनो रोङि गोबां गामि दं गोबां गामि दं एबा गोबां ओनसोल दं दिनै जों नुनो मोनदों अबवबा अबवबा जों गामिफोराव जों दिनै खाम सु दामनो रोङा सिफुं सुनो रोङा हारमनि दामनो रोङा सेरजा दामनो रोङा बेफोरबायदि जोङो नुबोबाय थादों थिग बेफोरबायदिनो जों दिनै सोरबाफोर गोरों मानसिया बैफोर फोरबायदि जोंङो गोरों रोङि सुबुंफोर फैबा रोङि गामिफोराव जुदि फोरोंनानै जुदि होयोब्ला एबा जोंनि हारिमुवा जोंनि हारिमुवा जौगागोन जोंनि ओनसोला जौगागोन बेफोरबायदि होननानै आं सानो दिनै जोंनि गेजेराव जोनि हारिमु होननानै बुङोबा दिनै जोंनि खाम होननानै बुंबा दिनै खाम एबा जोंनि हारिमुवा एबा जुदि जौ जौगागोन होननानै आं सानो नोंथां थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दानाय लुनायनि बेलायावबाबो दिनै इफोरबायदि एवारनेस होनाय गैयियाव एबा रावनिबो हेफाजाब मोनियाव दिनै बेफोरबायदि दानाय लुनाया एबा गासै दानाय लुनाय एबा हारिमुफोरा गोमालांदों खोमा होननानै आं सानो नोंथां नोंगौ नोंथां बिदिबा जों मास खमा जाबायमोन होबा समा जोंना समा जानानै फैबाय
दे ओब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मेन मोनबाय नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांदो रायलायना जोबोद गोजोन्नाय मोन ओइ
दे ओमब्ला नोंथां दे दोनलायदो